हेल'! हेल'!
हेल'!
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। ओं खोनादों। उम।
अ नोंथांङा मा खालामदों दा?
आं बिदिनो कारेन्ट नालाय लामायाव ओंखारबोदोंमोन बिदिनो। ओमफ्राय दङ दायो ओरैनो।
अ, बिथाङा ओंखामफोरलाय जाखांबाय?
जाथ'वाखै नै मोनानि संगासिनोसो जाथ' जानाय जाथ'वाखै।
ए औ दा नों दसे सम होनो हा गोन नामा आं बिथांजों माबा मोनसे खोदायाव सावरायगौमोन।
अ हागोन दे नोंथाङा रायज्लायनो हागोन।
औ होमबा आङो बिथांनावहाय जोङो दा दानि जुगावहाय जोङो थांलाय फैलाय एबा जोङो गोजान जायगायाव थांनोबा फैनो जोङो गारि मथर जों बाहायोना बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हानाया।
औ।
दा जोंना गारि मथर थांलाय फैलाय होनोबाथ' जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ। हमनानै ला जोंहा हायाव हायाव खारनायनि बेलेग दङ बा बाराव खारनायनिबो दङ। अख्राङाव ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दैजोंबो जोङो गारि मथर खारो दानिया जोंहा मोनथामावबो दं आरो मोनथाम रोखोमनि।
औ।
औ दा बिसोर मोनथामनिखौ जों सावरायनोसै नामा सानैजोंहाय।
औ औ नंगौ।
उम।
होम्बा दायो बुंनो थाङोबा। आं माबानिखौ बुंग्रोनो सानदों मा होनोमोन ओमफ्राय अख्रङाव बिरनायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जोंहा अखा अमा बिरो ना दा जोंहा अख्रां होननाय लोगो लोगो जोंहा एर'प्लेन बा हेलिकप्टार होननानै बुङो इसोर मोननैयाहाय जोंनि जेनेबा बे जों आं पाब्लिकनि थाखाय सुबिदा होनाय जादों दङ दंनाया जेनेबा जे फाइटार बेफोर दं बेफोरो जाबाय आर्मिफोर बेफोरनि थाखाय सोलिनाय जायो
ओमफ्राय जोंहा सुबिदा होननानै बुङोबा जेनेबा अख्रङाव बिरनाय बे एरु प्लेन बा हेलिकप्टार बेफोरफोरा जोंहा गोबां सुबिदा मोनो मानो होनोबा बेफोरावहाय जों नुनो थाङोबा अख्राङा फुरा माने साफासो जायो नालाय क्लियार जायो होमबा बेवहाय जोंहा जेबो थांनाय माने प्रब्लेम फैया माने खनसेनो थां जों टाइम बासिनाय बुस्थु माने बेयो जेनेबा हमनानै ला आङो आसामनिफ्राय दिल्लीयाव थांगोन माबाजों एर'प्लेनजों होमबा जोंहा बेवहाय सान सानसेयावनो सहैनायनि गोहोखौ जों लानो हायो माने एर'प्लेनजों थाङोब्ला
औ
जों लामानि जों थाङोब्ला जोंहा गोबां सम लानाय जायो मानो होनोबा बेयाव हमनानै ला ट्रेफिकबो जानो हागौ बा लाखिनाय मानाय बिदि जायो आरो जोंहा बे एर'प्लेनावहाय मोनसे नाथाय प्रसेस थायो आरो जों बेयाव बेवहाय गाखोनो थाखाय जों खनसेनो नै थांनोसै होनबा दानो जों गाखोनोबो हाया बेनि थाखाय माने टिकेट दाननांगौ जायो सिगाङावनो एसे मानो होनबा बुकिं जाखायो नालाय ओमफ्रायो दा बे जों बे थाब सौहैनाय नालाय जेनेबा हमनानै ला जों गोजान लामा हान्थिनायाव बेराद थाब सहैयो ओंखायनो माने बेना दाम दराबो एसे बारा जायो माने बेलेगजों नायोबा बेजों लामानि खारनाय मानाय बेजों नायोबा एसे दाम दरफ्राव बारा जायो माने नाथाय जों बेवहाय गोबां जों माने आरामै थांनो हायो गोबां कमफरटेबोलै थांनो हायो। जेबो उसुबिदा जाया। रावबो जेबो उसुबिदा मोननायखौ जों खोनानो मोना माने बेवहाय।
औ नंगौ।
दा आंनि बुंनांगौवा बेनो आरो एसे दंबावोबाथ' बेलेग नोंथाङा फोरमायनो हागोन। दा नोंथाङा बेलेगखौ खोन्थानो हागोन बेलेग रोखोमनिखौहाय। उम।
बिथाङाथ' आङो ए-एर'प्लेननि बागै खोनथाबाय आरो एर'प्लेना जोंना उम कमफरटेबोल बा जोंङो गोजान जायगा दसेनो सहैनो हायो। बिदि बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगासिम जों आवगायनो हायो।
औ।
बारनि अख्रांनि सायावनो जोङो बेजोंनो बिरलांनो हायो आरो। बेफोरबायदि सुबिदाखौ खोन्थादों बिथाङा। नोंगौ नो आरो बिथाङाबो नोंखागौ आरो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन गुबुन रोखोम दङ। जेरै हमना ला आङो लामानि बा लाबोनायाव जों मा मा सलायो एबा जों थांनो थाखाय मा मा बाहायो बेफोरबादिनो बेफोरनो जाहैबाय जे जोङो सिगांनिफाय जोङो सिगांथ' जोङो ओ साइखेल बा जोङो गुराय गारि एबा जोङो थाबिनानैसो थाङोमोन दानि समावथ' जोङो बहुत गोदान गोदान ओ मा खारग्रा बुस्थु मोनजोबबाय।
औ।
सिगांथ' आ-आबै आबौमोनाथ' गोजाननो जायगा थांनोबा थाबायसोमोन। सानसे हरसे होमबो सौहैख'नो हायामोन। खि गोबाव सम लायोमोन आरो दा टेक्न'लजिफोरा बारायजोब्बाय बा सुबिदाफ्राबो बारानिफ्राय बारा जाबाय। बेनि बादायनायाव फार्सआवनो जोंना साइकेल साइकेल फैजेनबाय। बिनि उनावहाय मटर गारि। दानि जुगाथ' सपनावबो दा मटर गारि होननाया न' न' थाखायो आरो सासे सुबुंनावनो सुबुंनावबो थाखायो आरो जोङो बेफोरखौ लाब मोनो आरो जेनेबा जोङो अबबा एसे गोजानाव थांनोबा जों टाउन सहर थांनोबा जोङो मटर साइकेल एबा गारि बाहायो। आरो ओरै जोङो गावनाव गैयाबाबो जोङो सुबिदा मोनो जे मालायनि गारिखौ जों बारा होनाबो थांनो हायो बा जोङो ओ टेक्सि होननाय बुस्थु दङ, बेफोरजोंनो जों सुबिदा मोनो। दाना थाबायनायनि स गोजान जायगायाव थांदोंबाबो जों थाबायनांला एबा मालायनिखौबो लाथ'नानै थांनो हायो। बेफोरबायदि गा गुरा जोंनो दा हमना ला आर जोंनाथ' बनहुद सुबिदा दंबावो, जेरै जोङो ट्रेनजोंबो थाङो।
ओं नंगौ।
आरो माने बेफोरबायदि सुबिदानि थाखाय जोंना बे माल बुस्थु एबा जोङो गोजान गोजानाव थिनहरनो हायो जोंना जेरै गारग' सिबफोर दङ। हमना ला जों दैनि दैयावबो दैनि लामाजोंबो थांनो हायो जोङो। दैनि लामायावबो जोङो दैजोंबो सहैनो हायो।
औ।
ओमफाय ओरै जोङो दङ आरोबाव दंबावो माने गुबुन गुबुन दंबावो ट्रेनजोंथ' जोङो बां सिन थाङो पाब्लिस थाङो जों मोनसे सेहेरनिफाय गोजान सेहेराव थाङो। एयावनो सब माने ओ दाबा थाबाय थागोन बेयाव नोङो गावनि सित गथाय जिरायदो थांदो ओमफाय इयावबो आरो जोङो हमना ला माल गारि होनो बेबो माने जों हो माल बुस्थु जों गोजान सेहेरनिफ्राय जोङो जोंनि जोंनि जायगासिम बा जोंनि सहरसिम जों लाबोनो हायो एबा जों हरनो हायो। हमना ला जोङो आलु आलु होन जाग्रा मुवा होन जै बुहुद बायदि बायद बायदि बायदि बुस्थु दङ बेफोरजों जोङो लाबोनो हायो जोंनि जायगायावनो। आरो जोङो थांनो बायो बेजोंनो। ओमफाय ओरै दंबावो जाहाज जाहाज बाबो जोङो थांनो हायो। मानसिफोर बिराद थाङो माने बिदिनोफ्राय आरो जोंङो सुबिदाफोरा माने ओ जा अट'जोंबो जोङो माल बुस्तु रोगानो हायो हमना ला गोजान बेलेग देसनिफ्राय जों दै लामाजों माल बुस्थु लाबोयो हमना ला जेरै ओम गारि गुरा लहानि बुस्थु एबा जोङो थाव थाव होनोना जों। पेट्रल एबा जोङो ओ खयला बेफोरबायदि माइ बेफोरबायदि बायदि बायदि बुस्थु लाबोनो हायो आरो जोंनि जायगायाव लाबोफिननो हायो आरो। दैनि लामाजों जाहाजआ दै नोङाबा सलिया आरो। आरो जों जाहाजजों बहुद फिसा फिसौ जोङो उम मा होनो गेलेग्राफोरबायदि जोंङो बाहायनो हायो जों इन्ट्रेस्टनि थाखाय जों बाहायो गिदिर गिदिर मानस सिफोरा माने फैसा गोनां मानसिफोरा गावनि पार्सनेल जाहाज बनायो जेरै बेयावनो जानाय लोंनाय सुबिद बिदा मोनजोबो दैयावनो मोनजगोन नोङो आरो गोबां बायदि बायदि दंबावोसो। दाथ' आं फोरमायनाय बायदि बिथाङा आंनि होननायखौ एसे बुजिदों बा एसे
औ बुजिदों औ बुजिदों बुजिनाया दा नोंथाङा आंनि सिगाङावहाय मा होनोमोनलाय जाहाज होननानै बुंदों आर ना जेनेबा गिदिर गिदिर जाहा हास नाव बेफोरो मायाव मायाव सोलिनाय जायो औ नंगौ आं खोनानाय बायदिबा जेनेबा जोंनि बे जाहाजफोरा बांसिननो जोंना जेनेबा बिदेशफोर जेनेबा हमना ला जोंनि देशनिफ्राय बेलेग देशनिफ्राय जोंहा माल बुस्थु साप्लाइ खालामनायाव गोबां बांसिन बाहायनाय जायो एक्सपर्ट बा इम्पर्ट खालामनाय। होननायावहाय जोङो नुनो मोनो। औ आरो खोनानाय बायदिबा जोंना बे बेबो गोबां माने एसे दाम दरावहाय एसे गोसा होननाय खोनादों आं।
औ नंगौ।
औ। ओमफ्रायो नोंथाङाथ' होनखाबाय आं सिङावहाय नैबे ट्रेन होननानै बुंदों ना जोंनाथ' दायो ट्रेना गुथै अल इण्डिया सोलिजोबो सब जायगायावनो जोंहा ट्रेन खारो। जेनेबा जोंनि नर्थ इस्टआव ल' मोननैसे जायगायाव गैया बेल' आरो नाथाय जोंहा बे ट्रेननि थाखायनो जों रड वे बेस होन बुंनो थाङोबा जोंनि जेनेबा हा-हायाव खारनायाव जोंहा ट्रेननि थाखाय बिराद सुबिदा मोनदों मानो होनबा सब जायगायावनो जोंहा लाखियो आरो जों हा दाम दरफ्राबो बिराद खमावनो जों सोलिनानै टिकेट फोर दाननानै जों थांनो हायो बेलेग जायगायाव जों हान्थिनो हायो।
औ बेयावबो माने क्लास बाय क्लास दङ आरो जेनेबा साबसिननिफ्राय साबसिन जोंहा फार्साव जेनेरेल दङ बेयाव बयबो जों गाखोनो हायो मानो होनबायाव दामाबो खम नाथाय एसे खस्थ'खौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव जों टेन क्लास बिदिनो एसिफोर दङ बिदिनो रोखोम रोखोमै दंलाङो आरो। ट्रेनावबो दा बे सब जों लानो हानायनि सायावसो ओमफ्रायो खोनानाय बायदिबा जोंहा हानियावहाय बासफोरबो दं बासआबो गुथै खारजोबखायो जोंहा
औ।
आ आंनि बुंनांगौथ' बेनोमोन नोंथां सि ओं
औ औ दाथ' बिथाङा जिबोथ माने ओ ट्रेननि खोथाखौ बुंफिननो सान्दों आङो जोंना ट्रेननाव जोङो उन्दुनानै थांनायनि सुबिदा दं जोङो खम माने जोङो जेनेबा जों एर'प्लेन गाखोयाबा जोङो गोजान जायगायावहाय ट्रेनजों थाङो ओरैनो जोंना। मावग्राफोर मेरला थायो। बिसोर ट्रेनजों थाङो खम सुबु खम दामावनो माने सुबिदाखौ मोनो नाथाय गोजान जायगा से हरनै लायो मानो होनोबा बे जायगा जायगा लागोन लाखिगोन अबा थाथ'गोन इदिनो माने बे बै बेनो ट्रेना मोनसे फिक्स लामा थाखायो आरो बेयाव बे ट्रेना जानलाय मोनला खारा। बे मोनसे लामाजोंनो खारगोन जोङो बेखौ ट्रेक होननानै बुङो।
औ।
जेरै' बेनि अनगा जों खारा माने बे हेभि हेभि ना बेखौ लामायावबो जे लेगेल नङा। बेना गामि खुद ट्रेन लामा थाखायो बेयावसो सोलियो माने इयो। नाथ' बिथां आं नोंनिफ्राय जि खोथाखौ मिथिनानै बुहुत गोजोननाय लाबाय। ओ बिथाङा आंनिफ्रायबो एसे मिथिदोंबा औ बेफोरखौ माने औ दाथ' समाबो जानानै फैबाय दा ए समावनो दोन्थ'लायनोसै खोमा।
औ दे होमबालाय ना।